औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथां?
दाथ' आं ओरैनो दं नोंथां।
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
उम जाखांबाय।
अ नोंथांजों ओरैनो दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओरैनोसो
औ अ नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओरैनोथ' जोंहा माबासोमोन नोंथां ओ सबाइजों दाउ ओमफ्राय अमाजों मैथा। ओमफ्राय औ ओमफ्राय नाफाम बाथोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो जानाय लोंनायनि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावराय जायो नोंथां।
औ औ।
नोंस्रालाय मा जाखो? दे मा मा ओंख्रि खोन्थादो, नोंसिनाबोलै अ सबाइजों दाउवानो।
औ नोंथां औ लकेल दाउ।
ओमफ्राय?
ओमफाय बेनिफ्राय आलु भाजामोन आरो।
अह गोथावानो माथो।
औ नोंथां गोथावानोमोन। ओरैनो नोंथाङा बर'फो फोरनि मा मा ओंख्रिफोरखौ जानो गोथाव मोनो?
बिदिनो सबायजों दाउ, अनला मेवा दाउ, एम्फौ बा एम्फौ अनला ओमफ्राय खुमब्राजों दाउ, अमा अमा बिखा बिबु बिथै ओमफाय अमा बेदरजों खुमब्रा, बिदिनो गोबां बुंनो हायो नाफाम सबाय साम' गोबां दंबायो।
ओरैनो बेफोर जेनेबा सबायजों दाउ, अनला बेफोर ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो बेनि बागै एसे खिथानो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां ओरैनो जोङो सबायजों दाउखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सबाय नांगौना, बे सबायखौ सबाया जेब्ला फिथाइनिफ्राय जों बेखौ मा होनो गोदोनि समावथ' जोङो माबायोसोमोन ना उवालाव देनानै सौनानै
औ औ।
सौनानै माबायोमोन ना बैयो बै दलायग्रा थायोमोन ना नोंथां।
औ नोंथां बेखौ दलायग्राखौ जाथा नामा होनो मोनथाय नोंथां?
आंबो बारा मोजां मिथिला नोंथां, बे गोदोनि समाव दलायग्रा दंना बेजों दलायै दलायै दलाय नै ओमफ्राय बै बै दलायखांनायनि उनाव बै सबायावदि गोसोम गोसोम बिगुर थायोना बेखौ बेखौ खारहोनो थाखाय ओम।
था बुस्थुआ माने खावनै जायो आरो।
औ औ नोंथां खावनै जायो। ओमफ्राय
ओमफ्राय बिनि गोसोम बिगुरखौ खारहोनो थाखाय उवालाव देनाय जाबावो आरो।
औ उवालाव जिगाबजों देयो आरो। ओमफ्राय दे औ जिगाबावदो होयो सोर सोरबा थारमाने बांद्राय गेब्लेयैनि थाखाय सोर सोरबा बांद्राय गेब्लेयोबा बांद्राय मोजां जाया सानो खोमा दां। ओमफ्राय बांद्राय बांदाय गुन्दै जानायखाय जि-जिगाबखौ एसे एसे होनानै देयो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय बिनिफ्राय खुरनानैबो जावनानै साफा खालायबाय। इनि उनाव माबाबाय ओ सोरबा सोरबा रु-रुबाय औ रुनानै
औ।
रुनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव दाउखौ सिथारनो थाखायनो नोंथाङा जेरै दाउखौ हमनानै गोदाबाय, माबाय साफा खालामबाय, इनि उनाव
दाउखौ ओ मोजाङै संख्रै, फानलु, सामब्राम मस्ला मस्लि सेरनानै एवग्रोना लागोर बाय आरो एवफ्रामनानै लाग्रोबाय जाहाते गावनि बै दाउआवदि एसे एसे गावहा मेजेम, एसे दै थायोना राफोद राफोद जायोना, बे थाजासे एवबाय बेनि उनाव बेनि उनाव जेब्ला बै सबाया ग्लब ग्लब गोदौबाय नालाय होमबा बै सबायखौ बै दाउ एवनायाव होसनो आरो होसोमनानै थाव सेरनाय बायदि जाबाय नालाय बे दाउजों ओमफ्राय बेखौनो थाव एसे लाथाबबा एसे जखा सुनानै दैखौ होनांगौ। दैखौ होनानै गावनि नांनायखिनि नांनाय गावनि नांनाय खिनि दैखौ होनानै एसे बा हबा ओमफ्राय उनाव सबयावथ' खारै नङाब्ला जाखाया नालाय बर'नि खारै खारैखौ बाहायखाथारो गोदोनिफ्रायनो। औ खारै जानो मोजां मोनो बे खारैखौ होबाथाय सबाइया मोजां रुइनाय मोनो आरो बोरै जानाय मोननाय बोरै ओमफ्राय गोथाव जायो आरो ओमफ्राय बिदिजोंनो सोरबा सोरबा गोजां बोथोरावथ दुन्दिया होयो ओमफ्राय सोरबा सोरबा दुन्दिया मोनथाराबाबो म गुन्दिया मा होनो गं गुंगार दुन्दिया होनो ना‌ ओ ओ बे मस्लाखौ मस्ला हारियैनि जाबाय आरो बियो राव मोदोमो आरो गोथावनो। ओमफ्राय नोंथाङालाय ओरैनोथ मा ओंख्रि सं संनायनि बागै एसे मोनथियो फोरमायनो हागोन नामा।
ओंख्रिखौथ आङो संनायखौ माने गासिबो ओंख्रि खौनो एसे एसे मिथिजुबो‌ संनायखौ।
औ जायखिजाया नों मिथिसिनाय एसे मोजां मोनसिननाय ओंख्रिनि बागै बुंदो। माने बेखौ माबोरै बानायो खोन्था संनानै बोरै संनानै जायो बेखौ खिन्थाबानो जाबाय दे नोंथां
औ नोंथां माने आङो बांसिन नारजिजों अमाखौ माने जानो गोथाव मोनसिनो आरो ना।
अ नारजि अमाखौ।
औ औ बे नारजि अमा ओंख्रिखौ संनो थाखायनो गिबियावनो जोंनो नारजि बिलाइ माने फाथो
औ
अ नांगोन औ औ बे फाथोआबो मोननै जादनि द थायो आरोना मोनसे गोखा आरो मोनसे गोदो औ ओमफ्राय बे नारजि जाग्रा फाथो जाहैबाय बे फाथो गोखाखौ होनो गोखाखौ जानाय जायो आरो
नारजिखौ बोरै खालामनाय जायो नोंथां
नारजिखौ खालामनो थाखाय नों गिबियावनो फाथो नांगोन। फाथौखौ माने फोना लाग्रोनांगोन औ फोना लानानै जेनेबा बेयो एसे गिदिर जायो देरो होमब्लाना बिलाइया माने या बुरजा जाखायो आरो ना हारसिंनो औ गिदिर जानानै औ औ ओमफाय बे बिलाइआ इदिनो गोरा जाबाथाय बे बिलाइखौ खानानै फोराननाय जायो आरोना‌ नोंथां
अ
सान्दुंआव फोराननानै बिदिनो साननैखौबा औ सानबा सा सानथामसो फोराननानै बे फाथो बिलायाव थानाय दैखौ रानहोग्रोनाय जायो। रानहोनानै औ जेब्ला दैया रानो अब्लाना बेखौ माने बसथा बा मना बिदिफ्राव खाथेनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ से दानसो बा नै दान बिदिसो दोनो माने जेसेबां नों गोबाव दोनो एसेबांनो माने थाबाय थाबाय आरोनानै।
अ बेै गो जेसेबां गोबाव दोनो एसेबांनो बै नारजि जानि थाखाय बेयो साबसिन जागोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां‌ औ माने बेयो जेबो खहा जाया आरोना।
औ औ गोबाव दोनबाबो जेबो खहा जाया सेवलाङानो औ बे गोरान जानाय खाय आरोना।
औ नोंथां औ।
नाथाय ओमफ्राय दै नांबा गाज्रि जायो नामा नोंथां?
दै नांबा बियो माने एसे मुसि नाय बायदि जानो नागिरो गाज्रि जानो नागिरो ओंखायनो औ बै जेनेबा मैखुन बेरनाय बादि फिसा फिसा बेरोना बेबादि जानो नागिरो आरोना बेनिखायनो बेखौ दै सियि बायदि गोजौ जायगाफ्राव खाथेनानै दोनो आरोना नोंथां औ औ। बा बिदिनो बेखौ नों जानो सोबा नारजि ओंख्रि संनोबा बेखौनो बाहायबाय ओमफाय।
औ
औ गिबियावनो नारजि ओंख्रि संनोबा नोङो नारजिखौ दै होनानै रुग्रोना लानांगोन आरोना।
अ।
औ रुखांनानै बेखौ आरो सुफिननाय जाबावो आरोना माने बै बिदैखौ गारनानै रोन रुखांनाय बैयो रोसिया।
रनदैखौ?
औ बे दैखौ गारफिननाय जायो आरोना गारनानै संफिनबावो।
अदाबाव संफिनबावनानै बेखौ आरो माने सागंखौथ' मिथियोदा नोंथांआ औ बेखौ माने सागंजों नारजिखौ साग्लिनाय जायो आरोना। जा हाथे बे नारजि बिलाइफोरा माने गेब्लेनानै दुु दुफु जायो आरोना जानो मोजां जानाय बायदि बेखौ सागंजों साग्लिनाय जायो आरोना। औ ओमफ्राय बिदिनो सानानै संबाय खारै होनानै।
अ नार्जि ओंख्रियावबो खारै होनांगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां नारजि ओंख्रियावबो खारै होनांगौ।
होमबाबे बर'नि ओंख्रिया नारजिया एसेबाबो माबा हेल्प होमारो ने नोंथां?
औ नोंथां औ गोबां ओंख्रिफोरावनो खारैखौ बाहायनाय जायोथ'।
बाहायनाय जायो बेखो अ बैखौ अर्गेनिक सदाबो होननानै मिथिनाय जायो नामा नोंथां बर'फोरनि?
ओ होनो खोमा नोंथां ओं औ अरगेनिक औ।
औ
बिदिनो खारै होनानै माने साग्लिनाय जाबाय आरो बेखौ साग' साना जेब्ला दुफु दुफ जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जेनेबा अदाब मोनसेफ्राव बेदरखौ एवना लाखाबाय अमाफोरखौ जेब्ला बे औ औ।
ओइ नारजिजों मा बेदरा साबसिन जायो अमायाल' जायो नामा?
नारजिजोंनोथ' अमायानो गोथावसिन जायो ओं।
आरो बेलेक बेलेकजों जाजाबावोना जाजाबावा बे नारजिजों नोंथां?
नार्जिजोंथ' ओरैनो बै सयाबिना बेखौ जानाय जायो।
सयाबिन ओमफ्राय दाउ बेदरजों जाजागोनना जाया नामा नोंथां?
आं बेखौ दाउजों जानायखौ माने खम नुदों आरोना जोंहाबो माने दाउजों जाफेरनाय जायाखै।
अ बांसिन अमाजों जायो खोमालै ने नोंथां।
अ-अमाजों जानाय जायो नोंथां अमा एसे रानफुंला अमाजों
औ रानफुंला अमाजों आरो सो ओमफाय सोरबा सोरबा मे अमा मेजेमजों जानाय नुदों आरो उम मिलौवो।
माने ओमफाय मेजेमाबाथाय माने आवलिजोबो आरो।
उम उम।
औ आवलिनानै जानो गोथाव जायो मेलेबुनो।
ओमफाय नोंथां बे खारै ना बे। खारैखौ माबोरै बानायनाय जायोलै नोंथां? एसे फोरमायनाय
बेखौथ' औ औ खारैखौ माने औ माने। खायफा जायगायाव बै थालिरनि फस्लानि बि खबा बेजोंबो बानायनाय जायो आरोना औ बेखौ फिसा फिसा। हानानै फोराननाय जायो सान्दुंआव।
बे थाल जानला मेनला थालिरा जायाखोमालै नोंथां।
औ माने बेखौ थालिर आइथिया ना मा।
आइथिया औ औ औ औ आंबो बावनानै थादों नामखौ थालिर आइथिया ना मा। बिनि या बेमाबाया खारैया साबसिन जायो होननाय खोनादों।
दाननानै फिसा फिसा दाननानै सान्दुं आव फोराननाय जायो बेनि जेब्ला बियो।। गोरान जायो अब्ला बेखौ माने सावनाय जायो आरो ना। सावनानै बे गुन्दै जानाय हाथफ्लाया बेखौनो। दैजों लगायनानै लारु बायदि फिसा फिथा गथा बानायनानै दोनो आरो ना।
औ बिदिसो औ।
ओमफ्राय औ आरो खायफा जायगायाव मानि। सबाइखौ मिथियोना नोंथाङा सबायआ औ औ बे स सबायनि जे मारा होखांनानै बा फिथाइखौ औ माबाखांनानै थानाय बिदि साबा औ। बे साबाखौ सावनानै बे खारैखौ बानायनाय जायो आरोना।
अ
औ ओरैनो ओमफायो। बे माबानिया ओ सबायाइनिया साबसिन जायो आरो ना खारैया। बेखौ साबसिन होनो मानसिफ्रा औ नोंथां औ।
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जानो जाबाय आनो। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे।
दे।